औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां देलाय बुंलाय नोंथां नोंथाङा मा आयदा लानानै फैदों
आङो नोंथांजों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय पिओइस डि खौ जों मानो नांगौ
औ औ मोजां आयदा आयदा दे औ दे सावरायजागोन दे नोंथां औ नोंथां हेलौ नोंथां खोनायाखै नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा नोथां औ जोंनो पिओइसडि खौ मानो नांगौ होनोब्लाथाय' जोङो आथिखालावथ' जोंनो बे एसडखौ नांगौ